अ हेल' नोंथां खोनादों नोंथां हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना औ नोंथाङा मा खालामबाय दं हेल' अ नोंथांङा मा खालामबाय दं सेल' औ नोंथांनिया नेटनिसेम प्रब्लेम जादों
हेल' नोंथां
औ
नोंथां खोनादोंदों नोंथां औ नोंथाङा बैसागुनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
बुंलाय
नोंथाङा बैसागोनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन जोंनिया दा बैसाग बैसागु बुङोब्ला जोंनिया जोंनि बर'फोरनि मोनसे गाजा गोमजा फोरबो आरो ना बैसागुआ बैसागुआ जोंनियानो बैसाग दान बैसाग दानाव जायो बैसागनि सेथि सानाव जोङो जेरै जोंनिया मोसौ बैसागु जायो
औ नंगौ नोंथां नांगौ
मोसौखौ जोङो बै सानखालि जोङो बै साननि सानसे सिगां मोसौ थुखैनाय बैसागुनि सानसे ज जोङो मोसौ थुखैनो थाखाय नांगौ जानाय बेसादफोरखौ जोङो बुथुमना लाग्रोयो आरोना जेरै थार खाराइ जेरै दिग्लि गिथि आरो लाव जेरै पानेलाव फान्थाव खाद्रि हालदै बेफोरखौ जोङो बुथुमना लाग्रोयो आरोना बेनिफ्राय बेनि अखानाय जोंनाय मोसौ बैसागु जागायनाय लोगो लोगोनो बैसागु जागायनाय लोगो लोगो जोङो बेखौ जोङो नो मिथिनानै दुगैनानै फायनो जों बेफोरखौ माला हिसाबै आरोना बेनिफ्राय मोसौ बुग्राबो बानायो जों जेरै मोना बिलाइ आरो थाराइ आरो जेरै दिग्लिगेटिभ बे थुलुंसि बेफोर खाना हुग्राब बायो जाहाथे जों बुवा मोसौआ गेदेरलाव जायो होनना जों फोथायो आर ना गोदोनि आगोलनि मानसि मानसिफोरा बिदिनो जोंनिया आगोलनि नियम मथैनो जोंनिया बिदि फालियो आरोना जेरै जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो जेरै लाव फान्थाव सारनानै जों मोनथ्रे मोन्थोर जायो आरो ना बे मोनथोर माने बे आगोलनिफ्रायनो जोंनिया मोसौआ थाबैनो देरो होननानै बेखौ रायो आरोना जेरै लाव जा फान्थाव जा होना नोंथाङा खोनाखादों जानांगौ
नंगौ नोंथा नांगौ
बेनिखायनो जोंनिया बेनिखायनो जोंनिया बेफोरखौ आरो नैथि बैसागु जागायनाय लोगो लोगोनो नैथि बैसागु सानाव जोंनिया बैसागु मोसानायखौ अ नैथि बैसागुआव जोंनिया जे गोदोर जोंनि फिसाइ गदोरखौ मान होनाय बेफोरखौ बायो आरो ना खालामो जोंनि साय गदोर बैसोनि मानसिफोरखौ मा होननाय बेनिफ्राय जोंनिया थामथि सानाव जोंनिया बैसागु मोसानायखौ जागायजेनो आरोोना बैसागु मोसानाय जागायजेननायावनो जोङो जेरै
थानांगौ
जानाय जागायजेनखालि जोङो जेरै सब गासैबो जोंनिया गाव जोंनि जेरै बर' हारिनि गाननाय जोमनाय ड्रेसफोरखौ गाननानै जेरै आर'नाइ दख दखना आरो जोंनिया गुफुर गस्ला जेरै आर'नाइ गस्ला आरो गसा फसा बायदि बायदिखौ गाननानै जोङो जयै ओंखारलाङो आरोना खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै ओंखारलाङो आरो ना न'खर न'खर आरो जोंनिया न'खर न'खर ओंखारलांनानै जोंनिया जों न'खर न'खर ओंखारलांनानै जोंनिया मोसाहैयो आरो मो जाहैनायाव जोंनिया न'खरनि मानसिफोरा जोंनो जेरै जोंनि मोसानायाव जेनेबा नियम दंखायो नालाय बेफोर मोसाहैनायाव जोंनिया जेरै माबा सोरबा सोरबि जोंनो रां गरनैसो बा सोरबा माइरं बिदि हरो आरोना आरो सोरबा जोंनो जुमाय सेरेबबो लों नो होयो बेयाव जोंनिया बैसागु रंजानाय फोरबो नालाय बेनिखायनो जोङो बेयाव रंजानानै जेरै जे जा रां माइरं मोनो मोनो बेलखौ जा होनोमब लानानै जोङो बैसागुनि जोबथा सानाव जों बेफोरजों खाजायो आरोोना नोंथाङाबो बैसोुनि म बागै मा रोंगौथि दं एसे फोरमायनाालाय
औ नोंथाङा जेरै बुंलांदों बैसागोनि बागै बेबायदिनो जोंनि बे गामिथिंबो बेबायदिनो खुंनाय जायो आरो आं थां बैसागु गिबि सानखालि नोंथाङा जेरै बुंलांदों मोसौ मसा बैसागो दा जों मोसौनि जों बैसागु नों गिबि बैसागु ज गायैनि सिगां जोङो गिबि सानखालि जोङो फालिनाय जायो जोङो बै मोसौफोरखौ जों फालिनो थाखाय जोङो बै सानसे सिगां जोङो नांगौ जानाय मोसौ थुखैनायाव जोंनो नांगौ जानाय गासैबो बेसादफोरखौ जोङो थाग थियारि खालामना जों लाखियो आरो नोंथां
औ नांगौ
फुङाव जोङो उथिनानै जों मोसौखौ मोसौ गलिनिफ्राय जोङो दिहुननानै बेखौ सोरबाबा बायदिसिना बायदिसिना जायगायाव सुनायनो फैनाय नुयो जेरै सोरबाबा बिलोआव थुखैयो सोरबाबा हाखर सोरबाबा बायदि बायदि थुखैनायखौ नों नुनो मोनो बे मोसौखौ थुखै खांनायनि उनाव जोङो बेखौ दसे समाय जों बायदिसिना जेरै बिफांफोराव जों खाथ'ना दोनो बेनि उनाव जों जेरै लाव फान्थाव बायदि नांगौ जानाय खाद्रि बेफोरबायदि मोखना मो मानि धारा बेफोरखौ लानानै जोङो मोसौखौ थुखैखांनानै बैफोरजों जोङो बुयो बै बुनायाव जोङो मोनसे गोदोनिफ्रायनो जोंहा बुंबाय बुंबोबाय थानाय मोन से बाथ्रा जेरै लाव जा फान्थाव जा बेखौबो जोङो बुंनायखौ नुनो मोनो आरोना नों थां जों बेखौ बुखांनायनि उनाव जों माला मालाखौ जोङो बिसिहा जोङो मोसौ गलि बे नङाब्ला नङाबा ओइ बाथौ नङाबा आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
फैखांनायनि उनाव आं बेखौ बुंनायनि उनाव जोङो बिसोरनो था थाराय नङाब्ला जों खान्थाइ हांगारखौ बिसोरनाव फोननानै जोङो फोथाराव दुब्लि फोथार नङाब्ला जों लांदां बायदि जायगायाव जोङो हगारना होयो आरोना जेब्ला जों बिसोरखौ दुब्लि फोथारनिफ्राय जोङो लायनो थाङो अब्ला जों बिसोरनो जिर रुं दिरुं गोदानखौ होयो आरो। ओम दा मोसौ बैसागु बे उनाव जोंना मानसि बैसागु मानसि बैसागु होनोब्लाथ' जोङो रंजानाय गथ' गथाइ बोराय बुरै जोङो रंजानायखौ नुयो आरोना दा थांगो दा थांना मि गुबैयै जोंनो बैसागो ओ जोङो सहोर बायदिसिना जों बेफोराव जों फालिनायखौ जों नुवा ना बेनिखा यनो जों गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि बैसागुखौ जों फालिनायखौ गोबां नुयो बेनि खायनो न'खरनि सोरबाबा आलासि बायदिया सोहोराव थायोब्ला बेयो गामि ओनसोलाव बैसा गो बोथोराव फै फैनानै रंजायो आरोना नोंथां। दा नोंथाङा जेरै बुंलांदों गोदो ओम गोदोरा उन्दैखौ बोर सास्रि यो बेफोरबायदिनो बै मानसि सानखालि बोर सास्रि आरोना जों आं जेरै बर' हारिनि गाननाय आर'नाइ गामसा बायदि सिफोरखौ जोङो गाननानै बै सानखालि रंजायो। बाजायो जों थायो आरो बेनि नि नैथि सानखालि जोंना बै गथ' गथाय बोराय बुरै जों जयै न'खर न'खर जोङो मोसानानै जि एसे हरो बेखौ जोङो लानानै जोङो बेबायदिनो साननै सानथामसो जोङो रंजा दाबसे गामियै बेलेग दाबसे गामियाव जोङो मोसानानै रंजानानै जि एसे मोनो बेखौ जोङो बिदिना जैयो जों खाना हिसाबै जायो आरोना नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंनाथ' बैसागो बैसागोआव जोंना गोबां बायदिसिना फोर बायदिसिना जोंना फांसन बायदि बायदि ओ खुंथाइफोरबो जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो जों गथ' गथ' गथ' ग थाइनिआनो जा जोङो बायदि बे देरनाय गथ'फोरनि हानजाजों बायदिनि जोङो मोसानाय मुसुरनाय बायदि बायदि बायदिनो जोङो फालिनायखौ जों नुनो मोन आरो नोंथां बिसोर जों जाहाथे बिसोरो मोजाङै मोजां ओ इयुनाव दावगालांथों होननानै जे मोसानायखौ मुसुरनायखौ बेनि थाखाय बिसोरनो प्राइज होनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
नोंथाङाबो एसे बैसागोनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ जोंनियाथ' दा बैसागु बुङोब्ला जोङो आसामनि बर' सुबुं फोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव फोरबो नङा होमबा। जाय जोंनि गोदान बोसोरनि जागायनायखौ दिन्थियो। बैसागुआव बिदिनो नोंथाङा जेरै बुंबोखांनाय गोबां जोंनिया जेरै बैसागुनि उनावबो जोंनिया मोनसे गारजा फुजा होननाय होनाय जायो जाय जोंखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जायखौ जों लामा थेनायबो बुङो जाय जायखौ जोङो जेनेबा बेमार आजार जानायफोरा खार होननानै गोदोनिफ्राय फोथायनाय थानायखाय जों बे फुजाखौबो होबोयो नङा होमबा नंगौ बेफोर फुजाखौबो होबोयो आरो बेनि उनावबो जोंनिया दानियाथ' बुंनो थाङो जोंनिया बैसागुनि उनाव बा बैसागुआवनो जोंनिया गोबां फांसन सांसन जायो नङा
नंगौ नोंथां नांगौ
जा जोंनिया बैसागुनि उनावनो जोंनिया नङाबा बैसागु सोलिबाय थानाय समावनो जोंनिया गोबां गोबां गामि गामि जोंनिया गेदेर गेदेर फांसन जेनेबा गिदिर गिदिर गायक लिहर गायक बा रोजाब रोजाबगिरि लिंहरनाय मोसानाय आरो आरो गथ' गथायफोराबो जोंनिया बेयाव मोसाफानाय रंजानाय बादायलायनाय होयो जाहाथे बेयावबो जोंनिया मोनसे जेरै बान्था लाखियो आरोना जेनेबा रां बा नङाबा माबा मोनसे जेरै बिजाब बेफोरखौ बान्था लाखि जाहाथे गथ'फोरा उत्सा मोननानै मोसानायाव बाहागो लाफैयो बेनि नि थाखाय बिदिनो जोंनिया बैसागुफोरावबो गोबां बैसागुआबो जोंनियाव गोबां फांसन जायो आरोना नोंथांमोननिखि फांसन जायोना बैसागुनि
औ नोंथां
दे होमबा जोंनिया सामावबोथ'थ'बाय दोनथ'नोसै नामा
औ गोजोन्थों नोंथां।